ओ नोंथां।
औ औ खोनादों ना? खोनादों खोनादों।
अ आतसा- आतसा- आतसा दायो जोङो नोंथाङा गामि ओनसोलाव जोंनि बर'फोरा ओ मा मा ओंख्रि जायो बिनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा
राय्लायजायो नोंथां
अ दे नोंथाङानो बुंग्रोदो नामा
औ औ दे ओरैनोथ' जोंनि जेनाखि बर' गामियारि सुबुंफोर बिथांमोना गोबां रोखोमै मैगं - थाइगंफोर बा जिखुनु माबा मोनसे खालामनानै नागिरनानै बेफोरबायाददि जानाय गोदोनिफ फ्रायनो हुदा दंबोयो आरो
औ - औ- औ
ओ जेनेबा न'नि मैगं- थाइगं मोननायनि अनगायैबो बिथांमोना हाग्रा बंग्रायाव थांनानै ओंख्रि नागिरनाय हुदाखौ जों गोदोनिफ फ्रायनो नुबोदों
औ
थिग बिदिनो बेनि गेजेराव बुंनो हायो जोङो जेनेबा मेवाय आरो बिदिनो गामियारि ओनसोलावथ' हाग्रा खाथि थायोना बे हाग्रायाव मैखुन खुन नागिरहैनाय अलदद सिब्रु बेफोरबायाददिनो बेफोर फोर मैगं - थाइगंफोरखौ लाब लाबोनानै बर'फोरा सिब्रुखौहाय अमाजों जानाय मैखुनखौहाय खनला उमा बिदि ला बायनानै जानाय बे बेफोरबि गोदोनिफ्रायनो नुबोदों आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय
औ नंगौ - नंगौ
दा बिदिनो बर'फोरा गोबाङै गोबां बेफोरबायादि ओंख्रि जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेफोरखौबो गोबाङै रोंखाराखा आरो जानायावहाय
औ नगौ- नंगौ
औ दा बेफोर मैगं - थाइगंफोरा जोंनि जेनाखि देहा बेनि थाखायबो मोजां आरो जोंनि देहानि देहानि जेनाखि गाज्रि बेफोरखौ जाहोआ माने जोंनि जेनाख खि मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं- थाइगंना बेयो जोंनि देहानि थाखाय जेबो खहा खालामो आरो बुंनो थांङोबा जों जेनाखि ओ बायनानै जानाय नआव जेनाखि मैगं थाइगंफोर गायो नंङा होनब मा आथिखालावथ बुंनो थाङोबा बायदिसिना मुलि बा केमिकेल गोनां जायो नालाय मैगं थाइगंफोरा दा बर फोर गामियाव थानाय सुबुंफोरा माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेनाखि एखेबारे लकेल मैगं- थाइगं बेफोरखौ नागिरनानै जानायाव आखा-फाखा
नोंगौ नोंथां नोंगौ
औ जायनि थाखाय गामि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा ओ देहाफोरा गोख्रों जानाय जों नुनो मोनो आरो
औ-औ-औ
नोंथां नोंथांङा बुंनो हागोन नामा नोंथांमोननि जायगायाव बा ओनसोलाव मिथिंगानिफ्राय मोननाय बरफोरा मा-मा ओंख्रिखौ जानानै जेनेबा बिदिनो सोलिबोगासिनो दं नोंथांङा एसे फोरमायना होदो दे
आतसा ओरैनोथ ओ जोंनि बरफ्रा बयनिख्रुइबो साबसिन मोजां मोनो होनबा जेरैहाय अमाजों नारजिजों
औ
औ जेरैहाय अनला दाउ
औ
जेरै नाफाम बाथोन जोंनि बरनि माने माबा जियाइ थेक मोनलायलायनाय।।
औ-औ
नाफाम बाथोना
नोंगौ नोंथां
नाथुर जुनायजों मा होनोमोनलाय लाफा।
औ
आरो बायदि रोखोमनि जेरैहाय जोंङो दिंखियाफोरखौबो मोननाय जायो जोंनि लकेलावनो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
आरो थास बिसंजों ना गोरानजों
औ
आरो जेरैहाय जोंङो बैसागु बोथोर खाथियावहाय जोंङो जायो माथिगालदाब होनोना।
औ-औ नोंथां
बेफोरखौबो जों जायो आरो खिना
उं
औ ओमफ्राय नोंथांङा बयनिख्रुइबो साबसिन अबे ओंख्रिखौ जानो गोथावमोनो।
आं ओंख्रिया जाहैबाय जानो मोजां मोननाय ओंख्रिया बिदिनो नारजि आरो जेखौनाखि ओ फाथो बिलाइनिफ्राय फोराननानै खालामनाय जायो नंङा होनबा।
औ
औ बेखौ मानि अमाजों संङोबा आं जानो साबसिन मोनो आरो
आथसा आथसा।
बेल' नङा आङो जेनेबा ओह औवा मेवाइजों दाउ मे दाउ बेदर जोबोद गोथाव मोनो आरो बेखौ।
औवा मेवाइजों दाउ बेदर
औ। दा बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि सोलिबोनाय एंगारनो हायि ओंख्रि आरो।
औ औ।
औ दा बर'फोरा बैसागु बोथोर समावबो नोंथाङा दहाय बुंनायबादि जेनेबा औ। माथिगालदाब बेफोरबादि गोबां मैग गं जानायखौ जों संक्रान्थि सानखालि बर'फोरनि जेनाखि बैसागु बेवहाय नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ दा नोंथाङा ओह बुंबावनो हागोन नामा मोननैसो मुं जेनाखि संक्रान्थि सानखालि बर'फोरा बैसागुआवहाय जानाय गोखा गोखै मैगंफोरनि मुंखौ एसे? फंनैसो बा औ। दोंनै दों थामसो मैगंफोरनि मुं बुंलाय नोंथां?
बुंनो थां बुंनो थाङोब्ला जोंनाथ' ओह मा होनो बेखौहाय ओह जेरैहाय जोङो मोनसे फिथाइ दङ खान्थाल फिथाइ बेखौबो जाहोफायो जोङो। बैसागुआव गोखा गोखैनि नामावहाय। खान्थाल फिथाइ थाबाय आमफ्राय बेनिफ्राय फ्रायहाय ओह बायदि रोखोमनि मैगं दंमोनलै नोंथां ओह मा होनोमोनथाय बेखौ र' आं गोसोआव फैहां फैहां जादों।
औ औ बुं दे।
आङो बावबायलै बेखौ नोंथां।
औ बैसागुआव जानाय जिखुनु मैगं थाइगं मोननैसो मुं होननो थिनदोमोन आं नोंथांखौ। जेनेबा जेरै नोंथाङा दहाय बुंनाय बाददि माथिगालदाब बे बेफोरबायदि होनदोंमोनना औ बेफोरनि अनगायै मा मा मैगं थाइगंफोर गोखा गोखैयाव होनानै जानाय जायो माने गोखा गोखै
गोखा गोखैयावहाय
औ।
ओ बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ मा होननानै बुङोमोनथाय बेखौहाय मैगंनि नामखौहाय
औ ओरैनो न'आव मोननाय लाफा बेफोरखौ होफायोना होफाया?
लाफाखौथ' होफानाय जाया नोंथां लाफ फाखौ होफानाय जाया। जेरैहाय मैथा
औ।
मैथाखौबो होनो हायो आरोखि ना।
औ औ।
ओरैनो नों थांमोननि जायगायाव खान्थालबो होयो ना गोखा गोखैनि जायगायाव?
नि नामखौथाय आं मोजाङै मिथिजोबा नोंथां ओ
औ।
ओरैनो आङो खान्थालखौ होयो होनना मिथियो ओमफ्राय बेनिफ्राय जेनेबा गोखा गोखै बायदिसिना मोनथाम मोनब्रै होयो आरोखिना ।
औ जेनाखि मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेखौ होयो नङा होमबा नोंथां? औ दा आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनो नागिरदों जों ओ जोंनि गामियारि ओनसोलनि सुबुंफोरा हाग्रा बंग्रायाव नागिरनानै मोननाय जेनाखि मैगं थाइगं बेफोरखौ जायो नङा होमबा?
औ।
दा नों थांमोननि जेनाखि हाग्रा बे हाग्रायाव ओरैनो मा मा मैगंफोर मोनो जेनेबा ओ औवाथ' थाखायो औवा मेवाइनि अनगायै मा मा नोंथांमोना हाग्रा बंग्रायाव नागिरखांखो जेनेबा?
हाग्रा बंग्रायाव जेरैहाय अलदर मैगं।
औ औ।
आरो मोनसे दङ' जोंहा बेखौ होनो मैखुन।
औ औ नोंथां।
ओम ओमफ्रायहाय जेरैहाय सिब्रुबो मोननो हायो।
औ।
खोनाबायना?
औ औ खोनादों।
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ मा होनो बेखौ औवा मेवाइखौथ' जों मोननो हायो जाहैबाय हाग्राफ्राव। ओम आरो माथिगालदाब।
औ।
थास' बिसं
औ।
आरो बायदि बायदि आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
ओमफाय नोंथाङाथ' अ।
औ दे बुं।
नोंथांआ बुंलाय।
अह बेफोर जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि जेनाखि गामि ओनसोलाव थानाय जेनाखि ब अह बर' सुबुंफोर बेफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो एंगारनो हायै बादि जाबोनाय ओंख्रिफोर, नङा होमबा नोंथां?
उम।
औ। दा बेफोरनि गेजेराव नोंथाङा बेफोर जेनाखि बर'फोरनि गामि ओनसोलाव मोननाय मैगं थाइगंफोर बेफोरनि गेजेराव माबे ओंख्रिखौ नोंथाङा संफेरखो?
आं संनाया नोंथां, आङो थास' बिसंजों ओ ना गोरानजोंखौ संबाय आरोखिना।
औ औ जोबोद मोजां।
आरो मेवाइजों दाउजोंखौबो आङो संनो रोंगौ आरोखि ना।
औ।
आतसा।
थां जोंनि जेनाखि गामियारि सुबुंफोर बिथांमोना माने गोब बां गुबुन गुबुन आदबै गोथाव गोथावै संनानै जाबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुदों।
औ औ।
दा गोदो बुंनो थाङोबा जेनाखि ओंख्रि संनाय आ दब बे आदबाव माने जों जेनाखि दानि बादि थाव, मस्ला, संख्रि ओ थाव, मस्ला बेफोरखौ होनाय नुनो मोनामोन आरो।
औ।
औ गोदोनि समाव माने खारदैखौनो जेनाखि ओंख्रि संनायाव बाहायनाय मुवा हिसाबै जों बेखौ खारदैखौ बाहायबोनायखौ जों नुबोदों बा दासिमबो एफा एनै बाहायनायखौ खौ नुनो मोनबोदों आरो।
औ औ।
दा आथिखालाव बुंनो थाङोबा जेनेबा खारदैनि बाहायथिया एसे खम जाबोनायखौ आं नुबोगासिनो आरो। जेनेबा अनला ओंख्रियाव होनायखौ नुनो मोनो। ओमफाय नारजि‌ संनायावबो जों दासिमबो होनायखौ नुनो मोनो। ओरैनोथ' थ' बुंनो थाङोबा नाफाम, जेनाखि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि। बयख्रुइबो मख'जाथावसिन ओंख्रि ख्रि होननानै बुंनो हायो जों नाफामखौ। बेव बेवहाय माने गोदोनि समाव खारदैजों बेखौ संनायखौ नुनो मोननाय जायोमोन आरो नाथाय आथिखालाव जों थाव होनानैबो बे ओंख्रिखौ संनायखौ नुनो मोनसै।
औ
औ
दाथ' नोंथां फैयै फैयै जोंनावो टाइमा जोब्बायानो नोंथां।
ए औ औ जोबाय दे।
दायो लाखिथसै नामा?
औ दे गोजोन
आ